न
औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ जों आं मोनसे आयदाखौ सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो सम मोनगोन ना नोंथाङा
औ सम मोनगोन दे नोंथां।
अ जों दा मोनसे आयदाखौ सावरायनोसै बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदाफोरनि बागै
औ
औ जानाय लोंनाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां माने दोङो। बर'फोरनि जानाय लोंनाय हुदाया दिनैहाय दिनैसिम माने ज आइ टेकबो मोननो हानाय दङ दंसोगारो। औ दा बर'फोराथ' आ गिबियावनो होननांगोन अमा अमा बेदरखौ माने गोबां गोथाव गोथाव संनानै जायो। एवनानै जायो बा सावनानै जायो नङा होमबा।
औ
दा जोङो अमा बेदर बा दाउ बेदर बा हांसो बेदर बेफोरबायदि बेदरफोरखौ जोङो बायदि बायदि रोखोमैबो संनानै जायो
औ
खायसेखौ जोङो सबाय सबाय खारैजों खायसेखौ अनला अनला ओंख्रिजों बेबायदिनो खेरा दाखुनिजों जायो नङासै
औ औ
औ दा उम अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रियाव गिबियावनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ माइरंखौ एसे सोमना दोननानै रुइहोनाय बायदियै बेखौ बोखांनानै बा औवा लेबा मिसिंफोराव उनग्रोना लानांगौ जायो बेनि उनाव मस्ला मस्लि गोदोनि दिनावथ' मस्ला मस्लि होननानै बुङोब्ला जोङो हइजें बिलाइ हबा गंगार दुन्दिया बेफोरबायदिखौनो गोबां बाहायोमोन। दुन्दिया बेफोरखौ बाहायसोगारोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि ओंखारबाय बेफोरखौ माने होसै जेरैहाय जिरा आरो गनमरिस बेबायदिनो जा गोबां दालसिनि बेफोरबायदिखौबो होनाय नुसै जोङो नङा होमबा। दा अनला ओंख्रियाव जोङो बेफोरखौबो होनायखौ नुसै आरो। गोबां मिलौनाय संनानै जायो। दा औवा मेवाइजों बो औवा मेवाइजोंबो संनानै जायो खारदै आरो औौवा मेवाइखौ एसे सेवहोनानै ओ बिजोंबो मा होनो मोखै संनानै जायो अनला नंङा होमबा
औ
दा बेबायदिनो गोबां बरफोरनि जानाय दोरोंङारि जानायफ्रा माने नोजोर बोनो हाथाव बा मिलौहाबनाय नंङा होमबा।
औ औ नोंगौ।
दा नोंथां मोननि थिंजाय सबाय ओंख्रै बा नारजै बिदिनो ओ मा होनो अनला बेफोरखौ माबायदि संनानै जायो नोंथांङा एसे- एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दे फोरमायलाय
बरफोरनि दोरोंङारि जानाय हुदा होनब्लाथ जोंहा गोबां दंङ बेबादिनो जोंहा जेरैबायदि नारजै अनला ओंख्रि बा सबाय मैगं बेफोरखौ जों बांसिनानो खारदै होनानै संनानै जानाय जायो
औ
दा बर समाजाव खायसे रोखोमनि ओंख्रै संनायाव खारदै नंङाब्लानो जाया आरो
औ
खारदै होब्लासो ओंख्रिया जानो गोथाव जायो
औ
तह थालिर फस्ला थालिर मादा बा सबाय सिबिंनि साबा आरो नारेंखल बिगुरफोरखौ जों फोराननानै सावनानै हांगार खालामना बे हांगारखौ दै होनानै सरनानै जोंङो खारदैखौ दहननाय जायो आरो
औ
दा नारजि सबाय अनला ओंख्रिफोराव खारदै होनानै संथारनो गोनां जायो
औ
मानो होनबा नारजिखौ खारदै होनानै संङाब्ला नारजिया गेब्लेनो नागिरा आरो
औ
त बेनिखायनो नारजियाव जोंङो खारैखौ होथारनांगौ जायो
औ
बेबादिनो ना बा अमा बेदरखौ रुदुबना रोसि होनानैबो संनानै जायो
आरो अमा बेदरजों लाब्रा बानाय नानैबो संनानै
औ औ
बेखौनो जोंङो नारजि बा अमा खाजि होननानैबो बुंनाय जायो नारजिखौ जेरैखि जायाथों मानो खारदै होआब्ला नार्जि बिलाइआ गेब्लेनो नागिरा। आरो जानोबो गोथाव जाया बेखायनो न जि संनो थाखाय खारदैखौ नांथारगौ जायो आरो।
औ।
बेबादिनो सबबाय ओंख्रि संनायावबो खारदै नांथारगौ जायो। खारदै होनानै सङाब्ला सबाया रुइनो नागिरा जेंगाब- गाब जानानै थायो इनिखायनो सबाय ओंख्रियावबो जों खारदै होनानै संनानै जायो आरो बेबायदिनो ओंख्रियाव बायदि मस्ला होनानै संब्लाबो मोदोमखाङा खारै होआब्ला बेखायनो बर'फोरा सबाय ओंख्रिखौ खारदै होनानै दाउ बेदर बा अमा बेदर ना बा सामुस जों गोथावावै संनानै जोङो जायो आरो।
औ औ। साम'जों आरो औ। साम'जों आरो जोगोनारबो संनानै जायो ना।
औ औ नंगौ।
औ
आरो बेबायदिनो। ओ जोंहा मेनानै मेनानैबो जायो। मेनानै जानायाबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हुदा।
औ।
उम। बर'फोरा थालिर बिलाइ गोथाङाव जुनानै बेवहाय संख्रि बानलु। नोरसिं नङाब्ला दुन्दिया सामब्राम गुफुर आरो। हाइजें देना होनानै आरो नारें बिलाइ गोरलैखौ गांनैसो होनानै। दुरुंजों खाथेनानै नाफोरखौ नेेनानै जायो आरो।
औ।
दा बेबायदिनो गोबां दं जोंहा।
औ
ओ एम्फौ एनला जानाय हुदायाबो दं जोंहा।
औ।
एम्फौ एनलाफोरखौबो एवनानै बा सावनानै जानाय हुदाया बर'फोर। बर' समाजनि मोनसे आखुथाइ। एम्फौ एनलानि बेलायाव एम्फौ लाथा गांजेमा।
औ।
एंखावरि बोरबाय गुसेंग्रा गुमा गोथाव। आरो खोजिमा बिदै बेरे बिदै बेफोरखौ जोङो जायो आरो।
औ।
बेफोरखौ जोङो एवनानै बा सावनानै जायो एम्फौ लाथा खौ बर'फोरा फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुननो थाखायबो फिनाय जायो। नाथाय बे इन्दि फिथोबनिफ्राय मोननाय एम्फौ लाथाया दि नुनायाव गिथाव नाब्लाबो जानो थाखाय जोबोद गोथाव आरो।
औ
दा बेफोरखौ जोङो बर'फोरा थाव संख्रि होनानै एवनानै जायो नङाब्ला अनदला। ओंख्रि बा मैथा ओंख्रि बा सिंग्रि बिलाइफोराव होफानानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो आरो। बेबो दा बेबायदिनो माखासे थिनानैबो जायो जोङो। बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ।
औ।
ओ ना बा बेदरखौ बर'फोरा थिना दोननानै गोसो जाब्लानो बा लुुबैब्लानो संनानै जायो।
औ।
आरो जानो हानाय राहाखौ जों खालामनानै लायो। बेबादिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा खामानियाव मुखुब जानानै थानायावहाय मैगं थाइगं ना बेदरखौ बुथुमनो हास्लाबाबा बा बाहायनो हास्लाबाबा थिनानै दोननाय मैगं मैला बा ना बेदरखौ ओंख्रि संनानै जायो आरो।
औ।
मैगं थाइगंनि बेलायाव जेरै लाइ, लाफा थुनथुनि, मैथा बेफोरखौ फोराननानै सिफ्लेनानै हानि दोआव बा थेमाफोराव सोनानै मोजाङै
औ।
मारिथेनानै दोननाय जायो आरो बेबादिनो मुलाखौबो फिसा फिसा गोबा गोबा हानानै ओ फोराननानै दोनो आरो औ औ।
बेखौ ओ मुला मुला गोरान मुलाफुरति होननानै बुङोना?
औ औ।
आरो अमाफोरखौबोथ' औ। अमा अमाफोरखौथ' अमा बेदरफोरखौ सान्दुंआव फोराननानै दोनो नङा
औ औ।
औ आरो दाउ बेदर औ।
खुमब्रा जोगोनार मैगं फिथाइफोरखौबो जोङो फिनानै दोननानै जायो आरो बेबाय दिनो नाफामफोरखौबो जोङो ओ मास मोनसे बा मास मोननै गाहाम हासुं बा थेमाफोराव सोना दोननानै गोसो जाब्लानो जानो हानाय राहाखौ खालामना
औ औ। जोबोद गोथाव जायोना? बेफोरो नाफामफोरा औ। दा बे नाफाम देनाय ओ देनायनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नाफामखौ जोंथ' ना गोराननिफ्रायनो देनाय बानायनाय जायो बेखौ गि बियावनो नाखौ फोराननानै लाग्रोनांगौ बिनिफ्राय थास' गुफुर बा गोसोमजों देफानानै मोजांहाय वाल बा दिंखियाव देनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै थेमा बा हासुंफोराव सोना दोननां गौ आरो बेबादिनो मास मोनसे बा मास मोननै बा बोसोरसे गाहाम दोननानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो आरो।
औ दे नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय साबायखर गोजोननाय थाबाय। दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ फोजोबनोसै होमबा बेखिनियावनो नोंथां।
औ औ दे।
औ दे गोजोन्थों।